औ।
औ दा आं नोंथांनो फन हरायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम मोनजागोन अ दा आयदायानो जाबाय बार जे जोङोश्र बारखौ माबोरै मोननो हायो एबा जोङो बार गुबुंलेखौ माबोरै सुफुंनो हायो
औ
दा आंनो जागाय ग्रोनोसै नामा बिदिब्ला नोंथां
औ
होनब्ला जोंथ' सुबुं एबा सिब जुनारफोरा जोङो अक्सिजेन गेस जायखौ अक्सिजेन गेस बुङो बेखौ जोङो लायो
औ
आरो दा बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो बब्रैनिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जायो
औ
दा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बोरै मोनो होनब्ला बिसोरो जे जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेस बैफोरखौ बिफांफोरा लानानै एबा बिफांफोरा सोबखांनानै जे जोंनो बिसोरो अक्सिजेन गेस हगारो दा बै अक्सिजेन गेसखौ लानानै जोङो जि सुबुंफोर एबा जिब जुनार गासैबो थांनानै थायो
औ
दा जोङो गासैबो मिथिखायो जे जों हांलायालासिनो थांना थानो हाया। बेनि थाखाय जोङो अक्सिजेन गेसा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां
औ।
दा बिनिखायनो जोङो जे बिफांफोर बेफोरखौबो गायनांगौ आरो जे मोजाङै
औ।
जे गायना दोननांगौ दाथ' बिफां लाइफांफोराबो गोबां खम जालांबाय नङा होमबा दा बैफोरनि थाखाय जोङो जे गोलोम बोथोराव जोङो सान्दुं बिदुंनि बांनायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनदों। दा बैफोर बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जोंहा जे बार गेब्रेंनाय एबा जोंहा गोजां बोथोराव जे बारा गोबां गुबुंले जायो बैफोरनिफ्रायबो जादों जे बिफां लाइफां खम बैफोरनि थाखाय जे बैसोरो गाज्रि गेसखौ सोबखांलानो हायालासिनो जे आरो बिफां लाइफां दामफायनानै जे रानस्राव जानानै थुला बेफोरनिफ्रायबो जादों दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा बारनि सोमोन्दै
बुंनो हागोन हा जोंहा बार होनोब्ला बारा मोनसे नुयि जे मोनदांनो हायि हमख'हायि बेयो मुवाबो बुंजायो बेसादबो बुंजायो एक्स अक्सिजेनबो बुंजायो बुंजायो आरो गेसबो बुंजायो जाय बुहुम बिखायाव एबा मिथिंगानि बिखायाव गुसु गुसु खोलो खोलो बारबाय थायो बेनो मोनसे बार जाय बिफांखौ जाय मुवा बेसादखौ जाय बिफांनि बिलाइया मावोब्ला जों बारदों होननानै मिथिनो मोनो बारखौ नाथाय जों नुनो मोना हमदांनो हायो खिन्थु बेखौ आसिजों आखाइजों एबा जि मुवा बेसादजोंनो हमनो हाया बेनो जादों बार बाराव अक्सि जेन सरजाबनानै थायो एबा बारानो अक्सिजेन अक्सिजेनानो बार बेफोरबायदि गेस जोंना बारखौ जों हां लानायाव बाहायो एबा अक्सिजेनखौनो लानाय बायदि जायो बारा
माबेनिफ्राय ओंखारबोयो माबेनिफ्राय फैयो जों बेखौ मोनथिनो मोना नाथाय जोङो बार बारदों होननानै बार दं होननानै बे बुहुमाव मोनथिनाय जायो जों मोनदांनो हायो ओ बारा गाबबो गैया महरबो गैया बेखौ नुनोबो हाया बेयो रोखा आरो जोंहा बार गेब्रेंनायनि बागदि फंनैसो बुंनि आं
औ
बुहुमाव गोबां सुबुं माहारि जानायनि थाखाय जि बुहुमनि सुबुं फोरनि आंखालनि थाखाय जि मटर गारि सालायनाय ओ कल कारखानानि जि मैला ओंखारनाय थुङा बेफोर ओ जि आरो ओ सुबुं फोरनि थाखाय थानाय जायगानि थाखाय बिफां लाइफां दानफायनाय नोंथाङा दानिसिम बुंलांखांबाय ओ बिफां लाइफां दामफायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद सावनाय सावगारनाय बेफोरनि धुङा जि गाज्रि मुवा बेसाद बे गाज्रि मुवा बेसादानो बारखौ गेब्रें होयो लोगोसेनो बे बार गेब्रेंनायानो जोंनि बुहुमाव जोंनि मिथिंगायाव सुबुं माहारिखौ खहा खालामो माबोरै खहा खालामो होनोब्ला जोंहा जि बिगुरनि माननाय बिगुरनि स्किन मोदोमनि बिगुर जि बेफोरो गोबां बेरामजों साग्लोबनाय जायो जि आरो बे सुबुंनि जि हां लानाय बेयो गोबां गोब्राब खहा जागोन हां सरथे सरथे जागोन। आरो बे बे बारखौनो बे गेब्रेंनाय बारखौनो जोङो हां लायोबा हां हां बोनानै गावनि मोदोम सिङाव गावनि देहा सिङाव सोनानै लाङोबा जोंहा सिङाव सिङारि बेरामफोरबो जानो हायो बेनि थाखाय बार गेब्रेंनायखौ होबथानो नांगौ बेनि। बे होबथानो थाखाय बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जों मा मा खामानि मावनांगौ बेखौ। फंनैसो बुंबावानि बार गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय जोंहा सुबुंफोरा गारि मथर बायदिसिना जि पलिउसन पलिउसन जानाय जि मुवा बेसाद नेमखान्थि खामानि बेफोरखौ खम बिबांनि बाहायनांगौ लोगोसेनो गोबां ओ जायगायावनो बिफां लाइफां बायदिखौ बांसिन गायनांगौ लोगोसेनो गासै जि ओ टाउन सोहोर बेयाव नाय जि सुबुङा बाहायनाय मुवा बेसाद जेरै प्लास्टिक। बायदिसिना गेसाव गोफोन बेफोरखौ दाबसे जायगायाव जानला मेला गाराबालासिनो दाबसे जायगायाव मोजाङै जि हमनानै दोनो एबा सावालासिनो जमा खालामना दोनो बेयो साबसिन जानला मला सावनो नाङा जोङो सावोब ब्ला जि जायगानिफ्राय साव जि जायगायाव सावगोन बे जायगानिफ्राय सावनानै गाज्रि जि उखुन्दै बे उखुन्दैआ
जि जोंनि मिथिं गायाव थानाय बार बे बार मोजाङाव साग्लोबनानै गेब्रंगोन बार गाज्रि जागोन बेनि थाखाय जोङो। बेफोर नेमखान्थिखौ बाहायनांगौ खामानिखौ मावनांगौ।
औ
बार होनोब्ला जोंनि मोनसे बेबो मोनसे सिउ जि बार गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। जोंहा बार होनोब्ला जि मोदोमाव नांब्लानो गुसु मोजां मोनो जि रानखांनाय। गोलोमदै रानखांनाय बेयो गुसु मोजां मोनो। गोलोम बोथोराव जेब्ला बारा गुसु बारो। अब्ला जों मोजां गुसु मोनो बे बारा बेनिखायनो जोंनो बारखौ नांगौ। जोंहा बारखौ अखल हांलानायावल' नाङा। गोबां खामानियाव नांगौ जेरै जोंहा सान्दुं गैयाब्लाबो। बारखौ बाहायनानैनो सि जोंनि गानना जोमनाय जि जोम बायदि मुवा बेसाद बेखौ फोराननो हायो। गोरान खालामनो हायो। लोगोसे जोंहा मोनसे नेमखान्थि एबा नों मोनसे प्रसेस द मोनसे मावथांखि मोनसे खामानि दं जाय जों बारनि फ्रायनो बारखौ गोसासिननाय दिहुननो हायो बारनिफ्रायनो बारखौ बानायनाय हायो गोलोम बोथोरफोराव जोंहा बाहायनाय जायो बेखौ बांसिन महरै। बेनो जादों जोंनि सुबुं माहारिनि फेन जि टेक्न'ल'जिनि इलेक्ट्रिकनि मोनसे फेन। जाय लाइन आरो कारेन्टजों ओ बाहायनाय जायो माव ओ खालामनाय जायो। गिदिंहोनाय जायो। बेनो जादों फेन बे फेनखौनो बाहायनानै जों मिथिंगायाव थानाय बार बे बार खौनो बोना लाबनानै जों जोंनि खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ
ओ बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो जोंहा
जि बार औ दिनै नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ दा जोंहा बार गेब ब्रेंनाय बुङोब्ला जायखौ जों पलिउसन बुंनाय जायो।
औ
दा बेयो जोंहा जे गोबां बारायलांनो हमदों।
उम
बैफोर जे बार गेब्रोंनाय बैफोरो बेफोरखौ जि सुनो थाखाय मिसिं एबा टेक्न'लजि बाहायनाय जायो। जायखौ जोङो इकउवायबो बुंनाय जायो। एयार क्वाललिटि इडेक्स बेफोरखौ जोंनि बिगियान एबा बिगियानगिरिफ्रा बुंनाय हिसाबैबा जे एटि वाइ बैयो जौसेनि बारा जानो मोना। जौसेनि सिं जाब्लासो जोंनि थाखाय हां लानायाव देहाया मोजाङै थागोन।
औ
दा जोङो नुनो मोनदों जे गोजां बोथोर एबा उदां बोथोराव जे बैफोर पलिउसन एबा इकिआइ लेभेला जे थामजौ ब्रैजौ बैफोरबायदि गोबां जायगायाव जालांनायखौ नुनो मोनदों।
औ
नि थाखाय जोंनि हां लानायावबो गोब्राब जादों। आरो बैफोरखौ खमाय खम खालामनो थाखाय जों जे जोंना मोनसे मेचिन दिहुनदों एयार पिउरिफायार बुङो बैफोरखौ जि न' न' लगायनो गोनां जादों सुबुंफोरा जे बार गुबुंले जानाय नि थाखाय जे गाव मोजां हां मोनो बेनि थाखाय बेफोरखौ लगायनाय जादों नाथाय दा जोंनि गामि ओनसोल एबा खायसे हाजो जायगाफोराव बैफोर जाथ'खै आरोना बैफोराव दाबो बारा एसे मोजाङैनो दं‌
औ।
जोंनि हां लानायाव जे जेरै बुङोब्ला जे जोंनि गामि गफा एबा गोबां हाजो जायगा मेघालया बेफोराव जे बैफोरो बारा गेब्रेंथ'वाखै आरो बैफोर मोजाङैनो दं। दा बिनि थाखाय जोंङो बेफोर जे एयार पउरिफायार बेफोरखौ ला लाबोब' जानाय नङा जोंङो बिफां लाइफांफोरबो गायनांगोन।
औ।
दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय
औ दे।
सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ।
उनाव लोगो मोनलायनोसै ने होमबा नोंथां।
औ।